हेल' हेल औ दासो खोनादों।
औ मा खालामदों नोंथां।
औ दंथयो दे ओरैनो। जिरायना दङ।
नोंथाङा फ्रि दङबा दसे सम रायलाय जागोन ना?
औ रायलाय जागोन दे।
औ दे बिदिब्ला आङो औ जों रायलायनाया जोंनि ब औवा जों मा मा मुवा बेसाद बानायनो हायो आरो बे मुवा बेसाद खौ माबायदि इउस खालामनाय जायो बा मााबायदि मुवाफोरखौ बाहायनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे रायलायनो सानदोंमोन।
औ जागोन दे रायलाय जागोन दे।
औ दे बिदिबा आं नोंथांनियाव मोननैसो कुइ सोंनोसै बा सोंथि सोंनोसै
औ जागोन दे।
आ जोंनि बे औ मुवाफोरा माबायदि बानायनाय जायो आरो बे औवाजों बानायनाय मुवाफोर खौ माबायदि ओ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनानै होबा मोजां मोनगौमोन आं।
औ औ जागोन दे जों औवाजों बानायनाय होनब्ला आखाइजों बानायनाय नङा होमबा? औवानिफ्राय ओ दा जोङो औवानि मुवा बानायनोब्ला जोङो गिबियाव औवाखौ फिसा फिसा जोङो दानखावनानै आ दिरुं बायदि सैना लानांगोन। बिनि फ्राय जोङो आखाइजो आखाइजो हेबनो गोनां जायो बेखौ आखाइजो हेबनांगोन।
औ
आखाइजो हेबनानै ओ जों आखाइजोनो बायदिसिना जों बानायनो हायो जेरै आखाइजो बानायनाय आगजुफोर गोबां दङ मेरलाथार जेरै हमना ला जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला जेखाय जेखाइखौथ' मि
औ औ मिथिगौ मिथिगौ।
औ नोंथाङा ना गुरनो मोनदों मोनाखै जेाखायदों?
औ ना गुरनो माने ओ बेदि बांद्राय थांनाय जायाखै ओ ओरैनो खननै गुरफेरदो आरो।
औ ना गुरनानै जाफेर मोनबाय होनबा न?
औ
जों बानाय खबाय-खबायाइखो मिथिगोना?
औ औ खबायावथ' जोङो खबायावथ' ना गुरनायाव जोङो जोबोद गोनांथिथार नङा होमबा जेखाइजों लोगो-लोगोसे था
औ खबाय ओ लानानै ना गुरनो मोनदों ना मोनाखै? नोंथाङा